हेलौ
औ हेलौ।
औ खोनादों दे बुं नोंथां। दा आंथ' रायो ओरैनो दंथ'यो।
अ
औ नोंथाङालाय?
दङ' नै ओरैनो जिरायनानैनो।
होनबा सावराय जासिगोन नामा नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां मा सावराजायानदो बुं।
नोंथांनि मिथिंगायारि ओनसोलनि आबहावानि थासारि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन मानो हाया जानो?
औ औ।
नोंसिनिखै होनबाथ' आबहावाया एसे मोजाङैनो दंथ'यो?
औ।
नै गामि ओनसोल जाहैबाय जोंना
औ।
बिफां लाइफां दं, गांसो दं, हाग्राफोर दं। आरो दैज्लां बोथोर बिलाइ फोरबो मोजां मोजां गोथांनो सोमखोर सोमखोर खिलिना दं। बिदि आरो माने जों ओ आंनि ओनसोलाव दायो मा जोंनि ओनसोलाव दायो माने आबहावा होनबा माने मोजाङानो आरो माने जिखुनु जाया बोथोराव मोजां थाखाय माने औ। नोंथांमोननि खैलाय माबायदिसो जायो?
जोंनियावबो खोब मोजां ओ दैज्लां बोथोराव नायनो मोजां जायो आ जोंनियाव मेसें बोथ थोरफा एसे ओ रानस्रावखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ रांस्राव जायोना औ जोंनाव बेनो आरो मेसेङाव दैनि प्रब्लेम होयो नालायो एसे से
औ औ।
माने दैया दा दैज्लांआव एसे साउन्नो फैयो। हा सिंनि दैफ्राबो अखा हाबायथायनाय जायो नालाय।
औ खाबोथोन नालाय औ।
औ ए खेयानो नोंथां।
औ औ ।
उम। आरोबाव नोंथां माबाफोर
औ। ओरैनो नोंथाङा मिथिंगायारिनि सायाव माबायदि मोजां मोनो मिथिंगानि सायाव?
औ मिथिंगाखौथ' आं मोजां मोना जुदि मिथिंगा गैयाबाथ जेबोआनो गैयानो जायो माने। बिफां लाइफां इदिनो बायदिसिना फोरासो मिथिंगा जायो नालायथ मोनसे।
औ औ।
गासैखौ लानानैसो मोनसे मिथिंगा नालाय थो मोनसेयाव मोनसे गैयाम माबा मोनसे जानाया समभाबना दं आरो माने हमनानै जेनैबा बिफाङानो गैला जेनेबा हमना लाबाय
औ औ।
अक्सि जेन गेसखौ मोननाय नंलिया।
बे नंगौ।
हमनाला मोनसे जेनेबा माला जेनेबा मोसायानो गैला बा मोयदेर लख्रानो गैला अब्ला माबा मोनसे आदार जिनिसआवथ बे बायसनाय जाबायना नोंथां
औ औ।
अब्ला माबा नङा माबा मोनसे खहाया फैयो आरो माने जिखुन जाया मोनसे गाइड जाबानो माने गोमाबानो आरो।
औ औ। नोंगौ।
जे दं नालायथो जोंहा। गासिबो हारिखौ जाग्रा गांसो आरि जाग्रा बिफां आरि जाग्रा लाइफां आरि जाग्रा बिदिया होनबा दालाय बागो बागि रानाखै होनबा।
औ।
मोनसे नोंङा मोनसे माबा मोनसे जाबानो गैला आरो माने अबबा माबा मोनसेबा गांसो जाग्रायानो गैला होमब्लालाय गांसो जाग्राखौ जाग्राया आदारखौ बे मोनजालालाय।
औ।
बिदि जायोआरो माने। हमनानै होनबाय एम्बुआनो थैबाय थ जबोआथ एम्बौखौ जाना नायदो
औ ओ
जिबौआ गैलालाय आरो बिदि जास नङा माबा मोनसे माबा मोनसे जाखायो आरो माने नोंथां बेखिनियानो माने आंनि मो मोजां मोननाया
औ
आरोबाव
अ नोंथाङा ओ जिब जुनार फिसिनो मोजां मोनोना मोना?
औ जिब जुनारखौ आं जोबोद मोजां फिसिनो मोनो मोजां मोनो एकदम ना बाराखौथ नङा एसे बांद्राय नायनाङिखौ फिसिगोन आरो मानोना रैनो हमना ला जेनबा दाउफोरखौ बारा नायनाङा नाङा
औ औ
खौ हगारनाय माने बारा खरसा खमथाङा आरो म नायनाङा माने
औ
हमना ला जेनेबा नों अमा मासे फिसिबाय अमानो मा होनांगौ जोंहा गुन्दैनि ओमफ्राय अफ्रिनि आरो बायदिसिना बैदि टेकनिकेल बरनाय भिटामिनफोर होनांगौ जायो थ जोंहा बोरमायावथ बिदि होनाङा
औ हो
जोंहा बोरमाखौ मा होनांगौ गांसोआव खाना दोननांगौ आरो दै दौनांगौ आरो साया सायहा खानांगौ सानदुं दुंब्ला
औ
दाउ आबो बेनो नों गावजानाय ओंखामफोरखौबो आग्लायनायखौ फोनो हायो आरो माइरंफोरबो होनो हायो माने बेयावहायबा बारा खरसा गैया दावखौथ बि थुनानै नोङो
औ हो थुनाङा थुनाङा
बोरमायाबोथ एसेबांबो जास्लाबहैया बेमारफोर नांस्लाब हैया बेखायनो माने बोरमा आरो दाउ मोसौआबो मोजां मोसौ मोसौआबो मोसौ बिदिनो आरो अब्लाबो अमायाव एसे खहा फैयो खहा थायो अब्लाबो बेनो बोरमा बोरमाफोरफोरखौ एसे बांसिन आरो माने मोन मोनहोग्रायाबो माने लाहा बाबो मानोना बेना फिसा बुन्दै लाबथ नोङो मोनखायो ओरैनो दस बारआथ दस बारावथ ओरैनो थाखायो। औ बुन्दा लाबाबोथ नों मोनखायो खासिबाबोथ दाम मोनखायो नोङो फानबाथाय।
औ।
जेनेबा बेना एसेलाबसिन अब्लाबो बोरमाया साबसिन जायो फिसिनायाव माने खरसा खम मथे आरोना। खरसाफोर जुदि लाबखौल सानोबा अमा दं आरो। खरसा खमबाबो आरो ना। बिदि आरो माने। ओरै मोसौआ थाबाय गाइखेर होयो फिसाबो होयो बेबो बेनो एखे। मोसौ दामब्राजों हालुवाजों हालेवो आबाद मावो। बिदि आरो माने बेखायनो फिसिनो मोजां मोनो आरो बेफोरखौ। बेखौ बांसिन फिसिनो मोजां मोनो गोनां जायो बोरमा आरो दाउख' होनगोन आरो नोंथां।
औ।
अ नोंथाङा ओमफाय मा माखौ मोजां मोनो दे बुंदो?
बेथ नख'रनि जाहैबाय आं बिनि अनगायै माने मायो बाहायजायि माखासे न'आव बाहाय जायै मोजां मोनो माने जेरै सैमा, मावजि, खिन्थु बिथिङाव बाहायजानो खरसा फैयो। जा फैयिखौ माने खोब मोजां मोनो सैमा, मावजि बिदिनो हाग्रानि दाउसिन दाउला फिसिनो खोब मोजां मोनो। आरो औ।
औ।
न'नियाथ न'नि थाखाबायानो न'निखौथ आरो मोजां मोनखायोआनो खोबनो औ। बेनि अनगायै माने सैमा, मावजि हाग्रानि दाउ।
औ।
फोरखौ माने खोब मोजां मोनो फि सिनानै। ओम आरो दाउस्रिफोरा आरो माथोबो हायो। नङा होमबा?
औ औ हायो खोनादों आंबो। आरो नोंथां।
आरो सैमा मावजिखौथ जोङो ओरैनो फिसिनाय जाया नङा होमबा।
औ।
खौ औ हराव माबा मोनसे नेबाय औ। मावजि। जोंना गोबां। इन्जर जायो‌ साथाथियाव नआव औखोब हेफाजाब खालामो आरो बे मावजिफ्रा।
औ।
औ‌।
मा होनो जिखुन जा बुस्थुखौनो रावबो ओरैनो फिसिखाया।
औ औ।
गावनि बा जिउआव बा नखराव बा जिखुन जा मोनसे आवबा खामानियाव सहाय बा हेफाजाब बा मदद होनोसो माबाखायो। मा होनो फिसिखायो।
उम।
मा सैमा सैमाखौ माननो फिसियोमबा जोंदथ हराव सिखाव फैयो। बेफोरखौ। सोंनो थ माने मालिकखौहाय हुस मानोबा फाथथा बा फोजानो सोंनाय जायो आरो होनो। माउजिया थ। ओ औरैनो‌ खना खनला एन्जरफोर अबावबा माबा माबि ओंखारबा सोङो अरो हमना जायो आरो माने। माइफोर जानायफोरखौ। बिदिनो खहा गैयाफोरबायदि जुनाराबो। जिखुन जों मुलाम्फा। गासिबोथ खहा। खालामखाया नालाय।
औ।
है जिखुनु जाया मुलामफा होनानायखायसो बा हेफाजाब मोननो थाखायसो जिखुनु जाया आसा एसे फिखायो नालाय जुनारफोरखौथ बयबो। बहाथो आसायग्रासिनो फिसिनो आरो बिदिखि माने आरोबाव नोंथां।
आरोबाव नोंथाङा।
बिदिनो नोंथांनि ओनसोलाव माबा मोनसे बिदिनो जिब जुनारनि माबा मोनसे
आरामथ जोंनि। ओनसोलाव गैया नोंथां। फार्म खालामनो हानाय रावाबो जायाखै माने जाबाबो खालामाखै नामाथाय। बिदिथ गैया नोंथां जोंनि खाथियाव बिदि जिखुनु जाया फाराम जुनारफोरनि फाराम बा हागानि फाराम बिदि गैया नोंथां नोंसिनिखै दं नामा।
जोंनियावबो गैया नोंथां बेबायदि। नि गैया।
अ जोंनाबो गैया लासिनो उनफ्राव जागोन नामा जोंनिखैजा।
औ औ।
आरो
आरो बेनि अनगायै औ औ।
नोंथां हेलौ।
हालौ। अह अह नोंथाङा आ बिफां लाइफां गायनो मोजां मोनगोना मोना?
अ बिफां लाइ फिफांफोर आं गायनो मोजां मोनो। औ खोनादों दे।
अह।
खोनादों आं बुंनायखौ।
औ खोनादों खोनादों।
औ बिफां लाइफां दं माने गायनो मोजां मोनो आरो माने।
औ।
इदिनो मोजां मोजां दंफां बिबार बारग्रा दंफां बायदिसिनाखौ मोजां मोनो आरो माने। गायनो एसे माने नाम गोनां जेरै हिमालय, गाम्बारि, सिगुन, साल बायदिसिना बिबार बारग्राफोर दंफां जेरै दं इदिनो। बेफोरबायदिखौसो मोजां मोनो माने समायना औ औ दामगोनां दामा।
औ।
बिदिखौ एसे मोजां नांङो आरो माने गायनो। दंफां गायबा सायाबो मोनो बिथिंजायबो एसे सोलायनाय फैयो।
औ औ।
बेखायनो मोजां मोनो आरो माने दंफां गायनोखो।
दे होनबा ना नोंथां।
अ दे दे जागोनदे नोंथां।
औ औ उनाव लोगो मोनलायफिनगोन औ औ औ।